अ दा मा खालामगासिनो
दा आङो एसे लामायाव दङ र नोंथां औ
औ नंगौ नामा नोंथां नोंथांनियाव आङो फंनैसो सोंथि सोंनायदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
औ माने ओ नोंथांनिफ्राय आङो न'खराव माने गामि ओनसोलाव मावनाय आबादफोरनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो लुगैदोंमोन फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन ओ सुबुंफोरा माइ आबादखौनो मावो आरोना नोंथां ओ दैज्ला दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जेब्ला दैया गोलै जेनो अब्लानो मानसिफोरा खोथियाफोरखौ सोमना दोननानै ओ जोलैनो लाखिनाय खोथियाखौ सोमना दोननानै बेखौ हाल एवज एवनानै फैयो आरोना नोंथां माइ गायनो थाखाय उनावहाय बेखौ रज'बाथाय जुन जुलाइसोआव गायहैनाय जायो आरोना नोंथां माइखौ बेनि उनाव मेसें बोथोराव जों गामि बा बांसिन सुबुङानो माबाखौ बेसर आबाद मावो
औ औ
खायसे खायसेया दैज्लां बोथोराव फालौबो गायो बा थास' आबादबो मावो मेसेङाव आरो पटल बा बेसर बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बिनि उनाव ओ सोरबा सोरबि मेसें बोथोरावहाय कबि बान्दा कबि ला
औ
मुला गाजर मटर बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां
औ औ नोंथां दा ओ जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबां मानसिफोरानो आबाद आबादजोंनो नांथाबनानै दङ
औ
बिदिनो बोथोरजों लोगोसे जि खमाय बोथोराव जि आबाद जायो बे आबादखौनो मावनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथाङाबो एसे फोरबोफोरनि बा जायखिजाया फोरबोफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ औ।
नोंथांनो आं गिबियाव बैसागो फोरबोनि बागैनो एसे फोरमायना होनि नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बैसागु फोरबोखौथ' आसाम रायजोआव गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बेबादिनो बैसागु बोथोराव जेनेबा मोसौ फोरबोफोराव मोसौफोरखौ खौ जों सुबुंफोरा थुखैयो नङा होमबा नोंथां औ। जों गिबियावनो मोसौ थुखैनायनि सिगां काजलगुरि हालद दै, फान्थाव, फानिलाव बायदिफोरखौ बुथुमनानै फिसा फिसा गल गल साखा महरै हाना लाग्रो नङा ओमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो थिग बेबायदिनो बेफोरखौ हानानै गिबियावनो जोङो माला सु ग्रोना लायो नङा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरखौ जोङो जगार खालामना जगार खालामना लानानै दैमा दंग' सोरबा सोरबा हाखर बायदिसिनायाव मोसौ गथ'फोरखौ लांनानै थुखैयो जे नङा होमबा नोंथां। औ आरो बेबायदिनो मोसौ थुखैनायाव दिडिलिरथि बिलाइ माइ खेथि बिलाइ बेफोरखौ लानानै मोसौखौ थाफ्लियाव बुनानै थुखैनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जेरै मोसौ थुखैनायाव दिगिलि दिगिलि पा दिगिलिथिया मोसौनि मुलै बोसोरै बोसोरै बारलांबाय। दा बेबायदि होननानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो नङा नोंथां। औ आरो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैखांना फैनानै जोङो दुब्लि फोथाराव थांनानै बायदि रोखोमनि जेनेबा मैगंफोरखौ नागिरना लाना फैनानै जोङो संनानै जाफै नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ आरो थिग बेबायदिनो बैसागु फोरबोआव जोङो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, थरखाब बायदि बायदि लानानै गामिनि गथ' गथाइ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो जज'नानै रंजायो नङा होमबा नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोङो गामियावल' नङा गुबुन खाथि खाथिनि गामिफोरावबो थांनानै जों रंजाहैयो। मा बैसागो मागियो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। थिग बेबायदिनो जोङो बैसागु मागिहैनायाव जा गरफा गरनै रां मोननाय। आरो सोरबाया माइरं एसे हरनाय बेफोरखौ लाना फैनानै जोङो बैसागु जोबनायाव खाना जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। थिग बेबायदिनो जों बैसागु बोथोरखौ रंजायो एबा फालिनाय थाङो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो बेनि अनगायै बो जों दा मागो दमासिनि बुङोब्ला जों मागो दमासिखौ फुस दाननि जोबथा खालारनिफ्रायनो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जों मागो दमासियाव ओ धलपात जाखांनायनि अखानायै फुङाव नखरनि गासैबो ज' जानानै जोङो भेलागुरु सावो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोथां।
औ बे भेलागुरुखौ दुब्लिफोराव ओ गथ' गथाइ नखरनि गासैबो ज' जानानै माइ हाखांनाय नाराखौ बुं थुमना लाना फैनानै जोङो ओ नखराव जमा खामनानै ओ जों जों औवा गायनानै ओ बेखौ माइहुं महरनि खालामनानै बेखौ अर सावनाय जायो नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बे भेलागुरुखौनो जोङो नखरनि गासैबो ज जानानै दुगैनानै सावनानै अरसायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बे बेलागुरुखौ सावना अरसायोब्ला गोजांनाय खारो आरो बेमार आजार जाया होननानै जोङो सुबुंफोरा आगोलनिफ्रायनो फोथायबोदो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बे भेलागुरु सावखांनानै जा ओइ औवा थानाय बे औवाखौबो जों आबाद थिलिफोराव लांनानै थुना दोनहैनाय खौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौ थुयोब्ला ओ आबादफोरा गाज्रि जाया रावनिबो नोजोर नाङा होननानै जों फो थायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बे ओ मागो दमासि मागोनि से खालाराव जों गासैबो गेदेर सुबुंफोरखौ मान होयो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ। नोंथां
गेदेरफोरखौ खुलुमो उन्दैफोरखौ मान होयो थिग बेबायदिनो जोङो गासैखौबो गासैनिफ्रायबो बोर लायो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो मागो दमासियाव बायदि रोखोमनि फिथा जायो जों जेरै थावनि फिथाया फिथा हारुमा फिथा आरो नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु आरो बाय दि बायदि रोखोम फिथाजों सावनानै जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ आरो मागो दमासि होनना बुङोब्ला थ' जों बेबायदिनो जों मागो दमासिखौ ओ आलासि जासिनोबो जोंना माने गोदोनि दङ आरोना मा होनोमोन इखो ओ परमपरा दं नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
मागो दमासियाव जोङो आलासि जाबथिंहैनायबो जोंहा गोदोनिफ्रायनो परमप औ आरो फोरबोफोर होनना बुङोब्ला खाथि गासा नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ?
औ औ औ
औ जेबोला माइ गोरलै ओंखारो बा माइ गोरलै ओं फोरा जेबोला दुब्लि फोथाराव माइ गायखांजोबो अब्लाना काति गासा फोरबोखौ जों फालिनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां
औ माइ गोरलै ओंखारब्लानो नोंथां। दुब्लियाव थांनानै जोङो ओ जेनेबा साथि लगायहैनानै माइफोरा गाज्रि जानाङाथों होननानै जोङो बे कथि गासा फोरबोखौ जों फालिनाय जायो
औ औ नोंथां।
औ आं दा फोरबोफोरनि बागै बेखिनिखौनो बुंबाय। नोंथांनो आङो आरो मोनसे सोंथि सोंलनायदों फोरमायनो हागोन ना नोंथांङा
नंगौ नोंथां
औ नोंथांनि बायदिब्ला सोलोंथाइ लानाया इयुनाव मोजां नंङा माबायदि बेखौ फोरमायहरनो सानो
औ दाथ' बुंनो थांङोब्ला जोंङो बयबो सोलोंथाइया गोनांथार नोंनि नोंनि थांनानै थानायाव बा सोलोंथाइयाबो गोबां मदद होयो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खामानि दामानि मावनायनिफ्राय लानानै बा बहाबा ओ नांगौ जायोबा नोंनि बा खामानि दामानि मावनायावनो नोंनि नामखौ लिरनायाव बा गोबां मानसियानो गावनिा गावनि नामखौ लिरनो रोंङा आरो ना नोंथां सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव
औ
जाहाथे जोंङो बेबायदि सुबुंफोरखौबो बा गोबां ओ आगोलनि बोराय बुरैफोराथ' गोबाङानो टिप सुइसो होयो नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बिसोरो नाम गावबा गावनि नामखौनो लिरनो रोङा नाम दं नाथाय नामखौ हांखोआव लिरनो रोङा जाहाथे जों बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ बा आबै आबौमोनखौ गावबाय दि रोंगौ अ आ बे क ख बिदि बेफोरबायदिफोरखौ एसे एनै ओरैनो थास्लायस्लाय फोरोंनानै गावनि नामखौ लिरनो हानाय खालामनो हायोबा मोजां जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बुंनो थाङोबाथ' सोलोंथाइया गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लानाया दानिया गोबां बिथिङावनो जौगाखांहोगोन ओ बा गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन दा सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो डाक्टर इन्जिनियार बा मोजां साख्रि मावनानै इयुनाव न'खरखौ मोजांङै जौगाखांहोनो हागोन मा नंङा होमबा औ दा सोलोंथाइ लानोब्लाबो जोंङो गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो
औ
बयबो न'खरानो खमान नंङा नाथाय सोलोंथाइखौ लानाय ओ रां रुफा गैया होननानै लायाब्लाबो गारना दोनब्लाबो जाया आरोना नोंथां थि हायो थि फरायनो हायो खायसे खायसे न'खरा रां रुफा गैयिनि मोजां सोलोंथाइ लानो हायाबा डक्टर इन्जिनियार फरायहोनो हाया नंङा होमब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
औ दा बेबायदिनो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ जोङो आथिखालाव
औ
औ औ गोबां सोलोंथायाइयाव जौगाबोदों सुबुंफोरा गथ'फोराबो दानिया आगोलनिख्रुइ सोलोंथाइयाव गोबांसिन रोंखा राखा
औ
औ बेनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
उम
स' नोंथांनिफ्राय
औ औ ओ दा नोंथाङा दि दा दहयो फोरबोनि बागै बुंलांबाय ओ
औ
बेफोर फोरबोफोरा बा बेफोरो आबादजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय फोरबो आरोना नोंथां जा मागोआनो बुं बैसागोआनो बुं बा काति गासा बेफोरो न' ओ आबादारिफोरा जेब्ला आबाद मावखांनानै मेंहाबनानै गावनि आबादनि फिथाइखौ मोनो अब्ला बेखौ रंजानो थाखाय मागो फोरबोखौ बा आबादखौ जेब्ला गायखां जोबनाय मोजां आबाद जायो बेफोरखौ
औ
ओ बे आबादनिफ्राय मोननाय मा माइ बा बायदिसिना बुस्थुनिफ्राय
औ
ओ रंजानाय बा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ खुङो आरोना नोंथां मागोफोरखौ बा काति गासायानो जा आबादा मोजां जा जों बेनि थाखाय बे काथि गासा फुजाखौ होनाय जायो नङा ओमबा
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ नोंथां बेनो
औ नोंथां जोंनिया दा समाबो जाबाय नङा ओमबा नोंथां
औ औ
नोंथांनिफ्राय बेखिनि बाथ्राखौ आं मिथिनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो आंखौ बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर बावहरबाय नोंथां। औ नोंथां दे गोजोन्थों।